औ हेल'
औ औ खोनादों दे नोंथां।
ओरैनो खबरफ्रा मोजां?
मोजाङानो औ नोंथां
आ टपिकखौ एसे बुंफोरना होदो नोंथां
औ दे जागोन दे माने ओरैनो माने नोंथाङा मा मा जानानै माने मोजां मोनो माने ओंख्रिनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
औ ओंख्रिनि बागैना ओंख्रिनि बागै ओंख्रिनि बागैथ' जोंनि बर'नि जाखिनि मैगंफोर दङना बेफोरखौ आं मोजां मोनफ्रामजोबो जेरै बा जों गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय ओइ सबाइजों साम' माने बिराद मोजां मोनो आं जानो आनिफ्राय बिदिनो दंबावो गुबुन गुबुन ओ बै दाउजोंहाय दाउ बेदरजोंहाय माने जारि बिदै फुदुंना लोङोना बेफोरखौ माने बिराद मोजां मोनो आङो नो ओमफ्राय अनलाजों दाउफोर जायो आरो ओरैनो ओ मिरामिस ओंख्रि होनोब्ला सानदुं बिदि सान्दुं दुंनायफोराव बै मैथा बांगालफोर बिदै फुदुंनानै जानो बिराद मोजां मोनो आरो आलु बाथोनफोर सिफ्लेनानै उम उम उम लोंनोनो मोजां मोनो बेनो बिमाखौ फुदुंलाबायनानै लोङो फुदुंहोलाबायनानै मालाबा आरो गावबो फुदुंनानै लोङो
ओ
आ दा बेफोरो जोंनि ओंख्रि नालाय बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो आ आरो बेनि अनगायैबो मेलला ओंख्रिफोर दङ ओ बोथोरजों लोगो से दायो दायो मोनो मै था लाव ओ बेफोरखौ दायो मोनजायो ओ साम'फोरखौबो जायो मोनजायो। दा बायदियाव बहुत खामानि मोनो। साम' बेफोरखौ मोनजायो आरो ओरैनो नोंथांनिया माबोरै बेफोर जानाय-लोंनाया?
बेफोरनि बागै आंनिया बुंनो थाङोबा मेनलि आं माने एम्बु बेदरखौ आङो माने मोजांसिन मोनो आरोना। आंनि बेलायाव माने दाथ'। एम्बुनिनो। बोथोर नालाय बेखायनो माने एम्बुखो एम्बु बेदरखौ माने आं बिराद मोजां मोनो। आरो ओं ओंख्रिनि ओंख्रिफोर बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो बुंबाय माने सबायजों साम' बेफोरखौबो माने आंबो बिराद मोजां मोनो आरो माने। नाथाय आङो अनलाफोरखौ बारा। जाबांनाय जाया थेवब्लाबो बिमा बिमाया संना होयोबा जायो अनलाजों दाउजों संना होयोबा।
औ औ।
नाथाय आंनि सबसे साबसिना जाहैबाय सबायजों साम'जोंआनो आरो नोंथां।
उम गोथावबो जायोना।
औ औ
ओ एम्बु बेदराबोथ' गोथावनो खिन्थु
औ मोजां खोनायासै माथो नोंथां?
औ आं खोनागासिनो।
ओ नोंनिखौ बारा मोजां खोनाफैयाखै माने आं औ दे। खोनाबाय।
बेखौनो होन दा एम्बु बेदरफोरखौबो गोथावनो माने मालाय बुथारना होनायफोरखौ मोनो गोथाव मोनोलाय आरो। बांद्राय बांद्राय बिदिनो बु खारहैलाबायनो एसे बानायनाङो। अब्लाबो मालाबा मालाबा थाङो। इन्टारेसआवनो लोगोफोरजों।
औ
औ
जोंबो बिदिनो माने लोगोफोरजों मालाबा माने बोथोरनि जायो आरोना खनसे खननै बिनिफ्राय जों बांद्रायबो बुथारनानै जाया माने अयनाय जायो नालाय नोंथां बेखायनो बोथोरनि आमाव माने जानाय जायो आरो
उम उम ओ दायोथ' बोथोराबो दैज्लां बोथोर फैबाय दायो ओरैनो नोंसिरनिथिं आबाद फोर मावो ओमफ्राय माबाफोर मोनोना ना साम'फोर सेनफोर सानानै मोनजायोना मोनजाया आरो
औ मोनो नोंथां मोनो
उम दै नालाफोर
खोनायासै नोंथां
आं खोनाबाय थादोंथ'
औ नोंना माने दसे दसे सिरि माने बिदि जादों माने
नेटवर्कनि थाखाय जाबाय थादों ओरैनो सेनफोर सेनफोर सेनफोर सानानै जायोना जाया नोंथां थाङा
जायो नोंथां हाब आं बिदि ना नागिरनाय बिराद मोजां मोनो आं ना नागिरनाय ना हरनाय बेफोराव गोदोओन्दैनिफ्रायनो माने सेन सानाय फासलाङि सानाय बेफोरखौ आं बिराज मोजा मोनो नोंथा माने आं गामियावनो देरबोदों नालाय बेखायनो आं बिदि बिराद मोजां मोनो ना हमनायफोरखौ
गामि खाथि खालाफोरावो मोनसोयोना गोबांमोन
औ मोनसोयो मोनो
माइ आबादफोर मावो दा नोंथाङा
मावो औ नोंथां
बेथ' जाबायना माइ आबाद मावनायनि बेफोरो बेफोर बोथोर फैबायना दायो आ बेरायनायनि सायाव होनदोंमोन नङा ओरैनो मिलायनानै ओ माबायदि जायगाफ्राव बेरायनानै मोजां मोनो
आङो आंनि आंनि बेलायाव बुंनो थाङोबाथ' नोंथां माने आङो माने बांद्रायबो गुसुद्रायबो नङा माने माने गुदुंद्रायबो नङा माने गुसुबो नङा गरम बो नङा जायगायाव माने मोजां मोनो आरोना नोंथां बेरायनो
माने मिथिं गायारिजों समायना गासैथिंबो सिनारिफ्रा माने समायना जानाय गुसु सुदेम बेफोरबायदि जायगायाव माने बेरायनो जोबोद मोजां मोनो आरो आं नोंथां
बिफां लाइफां गोनां जायगाफोराव ना
औ औ नोंथां
आंनाबो बिदिनो बिदिनो जोंनिथिं दैमा दङ एसे दै बोहैनाय आरो दैमा हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय दैमा
औ औ
एसे सानदुंफोर दुङोबा माने बेयाव गुसु जायैलाय आरो दंफां लाइफांफोरजों दंजोबो ना दंफां लाइफांफोर खाथि खाला माने मो जां थानो बेयाव थाङो आरो आरो हरफोराव होयो बेयावनो जों नाङिफोर खानानै ना मोन जायो सम सम गोसो जाबा इदिनो एसे मोना दुब्लिफोराव माने बिराद मोजां खोलो खोलो बार बारो गो जांलायो आरो मालाबा मालाबा समाव ओरैनो दिनैथ' अखा हादोंना हायाखै नोंथांनि थिंजाय
अखायाथ' हायाखै नोंथां नाथाय दोमैनानै दङ अखाया सान्दुंबो दुङा माने अखाबो हाया जानानै दं आरो बोथोरा मोजाङानो जानानै दं
जोंनिथिं गोबां हादोंमोन दहाय दा सान्दुं दुंफिनलायबाय लोगो लोगो दसे थानानिनो
जोंखै गैथ'आ फुंनि फ्रायनो हानाया जायाखै अखाया
औ औ माइ आबादाथ' गायजासिगोन
औ गायजासिगोन नोंथां
हालौवोना हालौवा नोंथाङा
हालौवो नोंथां उन्दैनिफ्रायनो हालेवबोदों माने
आथिखालावथ' माबाजोंबो हालेवसैना बै ट्रेक्टरफोरजोंबो हालौसै सिगां बांसिन माने मोसौजों हालौवोमोन नोंसिनिखि बेफोरबायदि ट्रेक्टरफोर हालेवनायफ्रा सोलियो दा
सोलियो नोंथां ओ माने आंबो ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ माने फार्स्ट टाइम ट्रेक्टरजों हालौबोनाय जाखादों आरो माने मोसौजों हालौफेरनाय जायाखै आंबो माने
मोसौ जोंबाथाय एसे गोबाव लायोना एरा माथो मोसौआबो खस्थ' मोनो हाब्रु हाला हाब बोबाय थानो हाया बिसोरबो
औ
जोंथिंबो बिदिनो जाजोबबाय जोंनिथिं माइ गायो गायनाया जोंनिया एसे जानो आन्थाल'सो गायो बेनिफ्राय बाखिखिनिया गोरान खेथिफोर मावो आरो थरमुसफोर मावो आना फ्राय ओरैनो गोबां दङ थरमुस फानलु बायदिसिना बेफोरबायदि आबादफोर मावो आरो जोंथिं बांसिन मायफोर होयैदोंङो जानो आन्था दै सोनानै गायो
औ नोंथांमोनथिनि दैनि आंखाला एसे आंखाल जायो नामा दैनि आंखाल जायो नामा नोंथांमोनथिं जायगाया हेल' खोनायासै ए माथो नोंथां
खोनायाखै
ओहो खोनायाखैमोन दे
ओ ओरैनो मा जायगाफ्राव गोजान गोजानफोराव बेराय हैैफेरखो होनदां
आंथ' बेरायनाया दाबो गोजानावथ' बेरायनाय जायाखै बु भुटानावहाय ओरैनो लोगोफोरजों जायगा नायनाय खनसे बिनिफ्रायथ' अरुणाचलावहायथ' जोंना न'आनो अरुनाचल खाथियावनोखा नालाय
औ
इथा नगरखै बेरायहैयो बिदिनो बांद्रायथ' गोजानाव थांनाय जायाखै नोंथां दासिमबो
एखे आंनाबो बिदिनो ओ जोंनाबो अरुणचल सिजौसा खाथि जायो सिजौसायाव थाङो ओमफ्राय भुटानावबो थांखांबाय आङो थां नोंलाय भुटान भैरबकुण्ड बगामाति आरोफ्राय ओरैजा
औ
उम क'क्राझाराव थांदों खिन्थु बिदि पिकनिक जाग्रा प्लेसफोराव बेरायनाय जायासै आरो
औ औ दायो थानायाथ' आङो क'क्राझारावनो थायो नोंथां माने आंनि न'आथ' मेइनानो गहपुराव माने आंना
उम उम उम अ बिदिनो गोदो स्कुलफोर जों थांफाबाय बेरायफाबाय ओ शिबसागर शिलं बेफोरबायदियाव बेरायखांबाय आरो
औ औ
गोदो स्कुलनि आरो कलेजनि कलेज फरायबाय थानाय समाव आ शिबसागर थांबाय शिलं थांबाय ओमफ्राय खाथि खाला भैरकुन्द' टंला बेफोरबायदियाव बेरायबाय आरो कलेज फरायनाय सम होम
बिदिनो जायगायावनो बेरायबाय थानाय जायो माने नोंथां गोजानाव
उम साख्रि बाख्रिफोर एप्लाइ खालामाखै
साख्रि बाख्रिखौथ' एप्लाइ खालामनाया खालामदों नोंथां एगजामफोर होनानै दंमोन माने
उम
नोंथाङालाय एप्लाइ खालाम नामा औ औ नोंथां बुंनो नाङा बेफोरखौ बहुद माने
एप्लाइ खालामनाय जायो मालाबा इगजाम हैनाय जायो थांनाय जाया पुलिस आरमि खारनायाबो मालाबा खारहैबाबो जाया दाथ' नै खालामनानै दोनदों माथो खारनोबो मोना मानोबो मोना बेसेबा गोबाव जाबाय दायोथ' औ औ टाइमाथ' जाबाय औ ओ नोंथांजों सावरायना मो जां मोनबाय दाना
औ आंबो जोबोद मोजां मोनबाय दे नोंथां औ दे जागोन दे नोंथां